हेलौ।
खोनादोंना नोंथा?
औ खोनादों नोंथां। औ ओ बिदिब्ला नोंथां दिनै ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनो नोंथांनिसिम जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां गिबियावनो
आंबो नोंथांखौ फुंबिलि समनि मोब गाहामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ बिदिब्ला ओ आङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोङो आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां?
थ
औ ओ बिदिब्ला नोंथांनो आङो गिबियावनो आबहावाया जोंनिया माबोरैहाय गेब्रेङो बेनि बागै आं फंनैसो फोरमायग्रोना होनोसै नामा नोंथां
फोरमायजायो
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना आबहावा होनोब्लाथ' मिथिंगायाव नुनाय गासैबो मुवा बेसाद बिफां लाइफां दैमा दैसा हा बायदिसिना दाउमा दाउसा जिब जुनार गासैखौबोखौनो जोङो आबहावा होननानै बुङो आरो ना नोंगौना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनोहाय जोंना आबहावाया ओ मोनब्रै बााहागो बा मोनथाम बाहागोआव गेब्रेङो आरोना नों नोंथां जेरैहाय जोंना हा गेब्रेंनाय, दै गेब्रेंनाय, बार गेब्रेंनाय, अख्रां गेब्रेंनाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंना ओ हायाफोरा गेब्रेङो आरोना नोंथां हौवायाहाय बेबायदिनो जोङो गिबियावनो बारहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला माबोरैहाय जोंना बारा गेब्रेङो ओ बेनि बागै आङो नोंथांजो फंनैसो सावरायग्रोना होनोसै नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो बार गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' जोंना सुबुं ओ अनजिमा बांनायनि जाहोनावबो जोंना ओ बारा गेब्रेङो आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना आथि खाल मुगायावहाय सुबुं अनजिमा बांनानै बांनाय लोगो लोगोनो जोंना ओ बेबायदिनोहाय गोबां दारिमिनारि ओंखारबाय आरोना नोंथाङा जायनि जाहोनाव ओ जोंनिया बे दारिमिनारि फसंथानफोरनिफ्रायनो गनाय उखुन्दै बा गाज्रि मैलाफोरा बारजों गोरोबफानानैहाय जोंनि देहा सोलेरफोराव हाबनानैहाय बेयो जोंनि देहा सोलेरखौ जोबो खस्थ' खालामो आरोना नोंथां बा जोंनो जोंनि सावस्रि बिफांखौ जोबोद गाज्रि खालामो बा बेमार आजार जाहोयो बेनि अनगायैबो जोंनिया दानि आथिखाल मुग मुगायावहाय नायनो थाङोब्ला गोबां बिबांनि जोङो ओ पेट्रलनिफ्राय ओंखारनाय गारि मथर क्टरनि उखुन्दै बेफोरबो जोंना बारजों गोरोबफानानैहाय बारा गेब्रेङो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना सुबुं अनजिमा फोरा ओ बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनायनि जाहोनावबो जोंना माखासे बारफोरा बेबायदिनो गेब्रेङो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनिया दै गेब्रेंनाय होनोब्लाबो जों सुबुं अनजिमाफोरखौनो गिबियावनो बुंग्रोनांगोन आरोना नों थां मानो होनोब्ला जों सुबुं अनजिमाफोरनिफ्रायनो जोंना ओ दैया गेब्रेङो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ गदोर गोदोर कलकारखाना बा दारिमिनारि फसंथान फोरनिफ्राय ओ जेरैहाय गाज्रि दैफोरा गनानैहाय बियो बिलो मा दैमाफोराव गोलैयो नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जोंना बेफोरावहाय ओ थानाय जिब जुनारफोर बा जेरै जोंनि मोसौ बोरमा बेफोरो बेनि दै फोरखौ लोङोब्लानो जोंना बेयाव माखासे गाज्रि बेमारफोरा जानो हमो आरोना नोंथां जोंना सुबुं अनजिमाफोराबो बेबायदिनो माखासे दैफोरखौ गाज्रि खालामो नोंथां जेरैहाय जोङो बेयाव ओ गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय प्लास्टिक गारनाय बा जोङो गो थै गोला गारनाय बेफोरनि थाखायबो जोंना दैया गेब्रेङो आरो ना नोंथां जोंना हा गेब्रेंनाय होनोब्ला ओ मा बुं बुंजागोन जोंना मिथिंगानिफ्रायबो जोंना हाया गेब्रेङो आरो ना नोंथां। नंगौना नोंथां? औ जेरैहाय जोंना ओ बांग्रिं मावनाय बे बांग्रि मावनायनि जाहोनावबो जोंना हाया गेब्रेङो आरोना नोंथां बेनिफ्राय ओ जेरै दै बाना जानाय बे दैबाना जानायनि जउनावबो जोंना माखासे हाफोरा खुख्लानानैहाय बबबा गोजौ जायगाखौहाय गोथौ खालामनानै गालाङो बा जोङो बोरै जायगाखौहाय बाला बायदिसिना फब नानै ओ मो जां हाखौहाय गाज्रि खालामो आरोना नोंथां बेनि जाहोनावबो जोंना हाया गेब्रेङो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना गोबां रोखोमनि ओ आबहावाया गाज्रि जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावबो जोंना आबहावाया गाज्रि जायो जेरैहाय जोङो सुबुं अनजिमाया जेसेबांनो बांदों एसेबांनो जोङो ओ अरन बारिफोरखौहाय बिफां लाइफांफोरखौहाय बेनि दानस्रांनानैहाय जोङो ओ बेयाव थानो लादों बा जोङो गिदोर गोदोर दारिमिनारि फसंथान जों बेफोरनि जाहोनावनो जोंनि आबहावाया जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों आरोना नोंथां। ओ जोंनिया आबहावाया गाज्रि जायोबोला जोंनि सुबुं अनजिमायावनो ओ ओ खैफोदा गोग्लैयो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जेरै जोङो आब हवायानोसो जोंनो जोबोद मोजां अक्सिजेन होयो नङा होमबा नोंथां? बे अक्सिजेनखौसो जोङो लानानै थांनानै दङ नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो ओ बे बि फां लाइफांफोरखौनो जोङो सा नफ्रामबो दानफाबाय थायोबोला ओ जोङो बेनिफ्राय माबोरैहाय अक्सिजेन मोनगोन नोंगौना। नोंथां बे अक्सिगे जेनखौनो जोंनो बिफां लाइफाङा होनो हायाबोला। अब्ला जोङो माबोरैहाय ओ हां लानानै बा जोङो थांनानै थागोन। ओ बेबायदिनोहाय जोंना आबहावाया गोबां रोखोमनि ओ गेब्रेंनाय लाबोयो आरोना नोंथां जायनि जाहोनाव जोंना गिबियावनो ओ सुबुं माहारियानो ओ गोख्रैसिन होननानै जोङो साननांगोन आरोना जायनि जाहोनाव जों सुबुं अनजिमायानो आबहावा बांनायनि गुबै जाहोना। नोंना नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां ओ जोंनि आबहावाया माबोरैहाय गेब्रेङो।
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जाखिनिखौ बुंदों गासिबो सैथो बाथ्रा मानो होनबा जोंहा गोबां जाहोननि थाखाय जोंहा आबवाया गेब्रेङो नङा होमबा दा बुंनो थाङोबा आं नोंथांनिफ्राय जेखिनि बुंबोबाय नोंथाङा दा नोंथांनि फ्राय आं गोबां मिथिनो मानै बा मोनफा मोननै बाथ्राखौ आं मिथिनो मोनबाय नोंगौ थारैनो बियो जोंनि मोनसे मा होनो आथिखालाव जोंहा गामि ओनसोलफोरा माने एसेबां खम आरो गो गोबां नोगोर कलकारखाना बायदिसिना दारिमिन फसंथान कम्पानि बायदि नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
नि थाखायबो माने गोबां जोंहा आबहावाया गोहोम खोख्लैयो जेरैबायदि माने गेदेर गेदेर नोगोरफोराव गोबां बिफां लाइफां गैया आरो गेदेर गेदेर कलकारखाना कम्पानि बायदि बायदि बेफोराव सावनाय उखुन्दै माबा माबि बिदिनो बारहावाया गुबुंले जायो माने। आरो ओरैबायदि जायो जेराव सुबुं माहारि फोराबो माने जेराव मेराव न' लुनानै थानाय जाबाय जेराव मेराव न' थाबानाय जाहोननि थाखायनो जिहेथुबा ओ जोंहा खायफा खायफा माने जायगाफोराव दै जमा जानाय माल दै गुबुंले जानाय बेफोरबायदि जायो आरो बै दैयानो थांनानै मा जायो बबेबा हाखर बिलो बा बेफोरबायदि दैमा दैसफ्राव गोलैहैानै माने बेयो दैया गुबुंले जेरै
औ औ
बुङो थाङोबा आबहावा गुबुंले जानायजों लोगोसे फैयो हा गेबेंनाय बार गेबेंनाय दै गेब्रेंनाय नङा होमबा दा बेनि जेराव बा गबनायबो बेबायदिनो जोङो प्लास्टिक मुवा गा बायदि बायदि गाज्रि बेसादफोरखौ जों खावनानै होयोब्ला बियो माने धुङाया माने ने उखुन्दैया गोसारलाङो बारहावों बारहावाजों गोसारलांनानै बियो माने जेथिं मेथिं माने बारजों बुदलाब बुसि बिब्दिनो सारलाना होयो आरोना गाज्रि गेसफोरखौ दा बेफोरबायदिनो जोंनिया बार गेब्रेङो बार गेब्रेंनायनि जाहोनाव मानसिफोरारा हां लायो हां लानो थाखाय खस्थ' मोनो खस्थ' मोननायजों मानसि माहारिया जोंनिया बेराम आजारजों भुगिनांगौ जायो आरोना। आरो दा बेफोरबायदिनो हा गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनायनि ओंथिया जादों जोंहा हा गिसि खानायबो जायो। जिथुबा जोंहा मा जायो आ जोंहा बिफां लाइफां गैयिनि जायगायाव हाजोफोरावबो माने हाफोरा गुग्लानो हमो बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय आरो सुबुं माहारिया जेराव मेराव थानो थाखाय बिफां लाइफां दानफायनो थाखाय जोंहा अक्सिजेनाव ओ खम जालाङो बेफोरबायदिनो माने जोंहा मोजांनिख्रुइ माने गाज्रियानो बांसिन होननानै बुंनो थाङोब्ला बांसिन आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो नंगौ थाङा जाखिनि बाथ्राखौ दहाय बुंदोंमोन बेफोर गासिबो सैथो नांगौ आबहावाया बोरै गेब्रेङो आरो गोबां जाहोननि थाखायनो गेब्रेङो आरो बेफोरो जिब जुनारफोरा माने आ आ खायफा ओ दैमा दै सानि दैफोरखौ लोङो बेजों लोगोसे सोरबा सुबुंफोरा दुगैहैयो दुगैहैनायजों लोगोसे बे फोराव मानसिनाव माबा मोनसे बेराम आजार बो जानो हागौ आरो माने ओ जिथुबा मोसौ गो थै गारो सुबुं माहारिया मोसौ थैयोब्ला दैमाफोराव गारहोयो बा सैमा गोथैफोरखौ दैमाफोराव गारहोयो दा बैफोरहाय दैमाफोराव माने गेदेर बोहैबोनाय गोथार दै होनानै सुबुं माहारिया सोरबा खायफा खानै बा गथ' गथाय बिदिनो थि साखाथि बाखाथि फाखाथिनि न' न'खरारि फोर थांनानै दैमाया दुगैयो दा दुगैनायजों लोगोसे लोगो लोगो मा जायो जों हा बै दैया गुबुंले नालाय बै गुबुंले मोसौ गोथै बा सैमा गो थै बोरमा गोथै बायदिसिनानि बेफोर ओ गाज्रि माबाया जाहोयो आरो जिथुबा बेराम जाहोयो आरो जिथुबा गेस बैफोर दैया गुबुंले जानानै मानसिनि मोदोमाव नांबा बेफोरो माननाय बायदि बायदिसिना गोबां गिदिर गिदिर बेरामबो जानो हागौ आरो।
औ औ
बेखायनो माने बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां नुबोदों आरो सिगांनिफोर बायदि नंला आरो बिफां लाइफांफोराबो जोंहा सिगांनि आगोलनि बायदि नंला दानिुग
औ औ
सुबुं माहारिया थानो जायगा गैला, जेराव मेराव थानो न' लुदों। बे खायनो बेनि जाहोनावबो माने बिफां दाननायनि जाहोनाव दिनै हा गिसि खानानै गुगानाय मानाय बां बा गोबां बेफोरबायदिनो जाहोना सोमजिदों आरो। आरो बैफोर जोङो नोगोर गेदेर गेदेर नोगोरफोराव नायोब्ला ओ नुनो मोनो गासि बो माने दै जाय माने बै जायगायाव एसे अखा हाब्लानो माने दैबाना जानाय दै बाना जानाय‌ थांनो लामा गारि थांनो हाया मानसि थांनो हाया बायदिसिना जाहोन जायो आरो नै दाख्लैसो आङो माबायाव पुनायाव दङ'मोन पुनियाव थाङोब्ला माने आं न'आव फैबाय आरो खिबारि फैग्रो आरमि नाथाय आं मिथियामोन जे बेवहाय बिबदि जागोन होननानै। ओ बेवहाय दा नुबाय आं लोगो जेरैबायदि स्टेटास होयो माने गासिबो दैबाना माने फुनियाव ओरैबायदि। बेफोरबायदिनो आरो दा बेफोरबायदिनो नोगोर। फोरावबो दा बेफोरबायदिनो थांनो थाखाय दैनि लामा गैया। बेफोरबायदिनो गासैखौबो होथेनानै सुबुं माहारिया बिल्डिं बायदिसिना न' हानाय बेनि जाहोनावनो माने जोंहा ओ आलाय सिलाय बा थानो जायगा गैयै आलाय सिलाय बेफोरबायदि जालांदों आरो सुबुं माहारिया। बेवहायनो दै गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय बायदि जाहोनफोरा जाहा जानो हमदों। आरो जों नुनो मोनदों रोखायै जेनेबा दिपावलि सम दिपावलि समाव सुबुं माहारिया मोनसे। फोरबो होननानै माने ओरैबायदि बमा गावग्राबो दङ। बे जायफोरा से करर से लाख दुइ लाख बेफोरबायदिनि माने बमाफोर गावो। बे बमा गावनायनि जाहोनाव मा जायो जोंहा बारहावाया गेब्रेङो नङा होमबा। बे बारहावाया गेब्रेङोब्ला जोंहा सुबुं माहारिनि हां लानायाव मोनहैयो सहैयो बेवहायनो बायदिसिना बेराम आजारबो जानायनि मोनसे चान्स थायो आरो। बेफोरबायदि। दा नोंथाङा फंनैसो माबा फोर बुंनो हाबावगोन नामा नोथां?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंना बेफोरबो गासिबो मुवा नोंथाङा बुंनाय बाथ्राफोरा गासैबो सैथोजोब नोंथां। जेरैहाय जोंना बेबायदिनो आबहावाया बमा बायदिसिना गावनायनि जाहोनावबो जोंना बारा गेब्रेंनानै बेबायदिनो सुबुं ओ माहारिनि गेजेरजों मोनहैनानै जोंनि देहाफोरा बेबायदिनो गाज्रि जानायखौ जोङो नु नो मोनो आरोना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोङो आबहावा गेब्रेंनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो सुबुं माहारियानो नङा होमबा नों थां? ओ सुबुं माहारिफोरा बेबायदिनो बायदिसिना बाहायनायनि जाउनावनो जोंनिया ओ आबहावाया गेब्रेंदों आरोना नोंथां। ओ दानि ओ मुगायाव जोङो दा ओ बेफोरखौ आबहावा गेब्रेंनायनि हें थायैहाय जोङो ओ जाहा जेरै गारि मथरफोरखौ जोङो इलेक्ट्रनि बाहायनाय खौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां। जायनि जाहोनाव जोंना बेफोरबायदि बाहायोब्ला आबहावाया। जोबोद मोजां जागोन आरोना नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
माने आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
हेलौ